हेलौ
औ नोंथां खोनादों।
ओ खोनादों ना?
ओं नोंथां खोनागासिनो दं आङो नोंथाङालाय?
ए ए औ खोनादों। ओ नोंथांजों जुदि नोंथाङा फ्रिब्ला दसे सम सावरायनो हागोन नामा?
औ आङो ओरैनो दंथ'यो दायो सावरायजागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला जों जों बर' माहारिनि मा होनो ओ दोरोङारि आबाद मावनायफोरनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन नामा नोंथांजों दसे सम?
औ सावरायजागोन नोंथां दोरोङारि आबाद जोंनिया जायो बेयो मोनसे खोब मुजिनां आरो मु जिनां आरो खहाबथाव मोनसे सावरायनाय जागोन जोंनि गेजेराव नङा होमब्ला?
औ नोंगौ। ओ जोंनि बर'फोरनि आबाद होननाय होनना बुङोब्ला जे जों बर' माहारिया मा होनो आबाद मावनानैसो थांना थाग्रा मोनसे हारिखा नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नंगौ।
औ अब्ला नोंथाङा फोरमायग्रोनो हागोन नामा जे नोंथांमोननि ओनसोलाव दिनै सिम ओ एबा दैज्लां आरो मेसेंफोराव मा मा आबाद मावनाय जायो बे खौ एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ फोरमायनो हागोन नोंथां। ओ जोंनिया दोरोङारि आबाद औ। जोंनिया दोरोङारि आबाद नङा होमब्ला नोंथां?
औ।
ओ जों गिबियावनो बुंनो नांगोन ओ जोंनि बर' बर' हारिनि एबा बर' सुबुंफोरा गिबियावनो जोंनिया आबाद गाहाय सुबुं होननानै जों मख'ना लाग्रोनांगोन। नङाब्ला गोरोन्थि जागोन नङा होमबा!
औ नोंगौ थारैनो।
मा-मानो होनोबा जोंनि ओ सुबुंफोरा बां सिनै आबादनि सायावनो सोनारनानै ओ रायजो उम रायजो जाबोग्रा सुबुं जि बेनि थाखायनो जों आबाद गाहाय सुबुं होननानै बुंनो नांगोन आरो जों।
औ।
औ।
नोंगौ।
थारैनो जोंनिया जोंनि बर' सुबुंफ्रा आबाद गाहाय सुबुंब्लाबो नाथाय बिफोरनि गेजेराव जों गिबियावनो बुंनो नांगोन जोंना माइ आबादानो जाहैदों जोंनि बर' हारिनि गुबै आरो गाहाय आबाद। जायखौ जों ओ दैज्लां बोथोराव मावनाय जायो। आरो बे आबादानो बे आबादानो जाहैदों जोंनि गाहाय आबा जाय जोंनि ओ बोसोरनि जानायनि मोनसे
थाम बा ब्रै दाननि गेजेराव जों बुथुमना लानाय मोनसे आबाद होननानै बुंनो नांगोन जोङो।
औ नोंगौ थारैनो।
औ बेनिफ्राय जोंहा गोबां ओ गोरान खेथि बा गोरान आबाद मावनाय जायो गोबां मैगं थाइगं मावनाय जायो बेफोर नि गेजेराव दङ जोंनिया थास' हालदै हाइजें बायदि बायदि आबाद गोरान आबादफोरखौ जों मावनानै जोंनि जिउखौ खुंबोयो आरो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
औ आरो दङ जोंहा आबाद आबादनि बिथोराव जोङो गायनाय फुनायल' आबाद नङा बेयो बेजों लोगोसे जेंना मोनसे बुंनो थाङोबा दाउ फिसिनाय अमा बेबो जोंनि मोनसे दोरोङारि आबादसो बुंनो नांगोन आरो जों
औ नंगौ जेराव औ बैफोरनिफ्रायबो गोबां मुलाम्फा जायो नङा होमबा नोंथाङा गोबां रां आरजेनो हायोना बरफफोरा
नंगौ नंगौ मानो होनोबा गामिया जों गामियारि जोंनि सुबुङा नोगोराव थाया बांसिनानो नोगोर ओनसोलाव थाया जायनि जाउनाव जों गामियारि गामियारियाव रायजो जायो नङा होमबा गामियारि रायजो जानाय सुबुंफोरा जोंनिया आबाद माइ आबाद मैगं थाइगं आबादनि अनगायैबो दाउ अमा फिसिनानै जों जोंनि जिउखौ खुंलांनो हायो आरो नङा होमबा
औ नगौ
दाउ अमा जों जोंनियाव हमनानै ला माब्लाबा समाव आलासि दुमसि फैयोब्ला जोंनि आखाइयाव रां रुफा गैयाब्ला जों जोंनि फिसिनाय दाउ अमा ना बायदिखौनो जों बुथाब्रबनानै जाहोनाय हुदाया जोंनि गेजेराव दं आरो जायनि जाहोनाव जों ना बेदरनि राङा जोंनि आखाइयाव स्टेप जाना थायोबा थुबुर जाफिनना थायो आरो नङा होमबा
औ नंगौ थारैनो
औ औ बेफोरनि गेजेराव जोंना माइ आबादा दैज्लां बैसागनि बैसागनि जोबनायनिफ्राय लानानै जोङो सावन भाद्रमासिम गायनाय जायो आरो नङा होमबा
औ नंगौ दैज्लां बोथोर जाहैबाय बे समाव
औ माइ आबादा जाहैदों जोंनिया गुबैयै रन्जित परिमल लोगोसे बांसिन बर' न'खरफोरानो मा खालामबावो जोसा माइब्रा बे बे माइ आबादखौ गायफादेरबावो आरो जायनि थाखाय जोंना मोनबा बर' माहारिया मोनबा फोरबो दं मोनबा फोरबोनि गेजेराव माखासे फोरबोफोराव जोंनिया बैसागो मागो फोरबोफोराव जोंनिया जोसा माइब्रा बेफोरनि फिथा जानाय जायो आरो फिथा सौराइ बेफोरखौ जों जानाय जायो आरो औ
लोङोसेनो गोरान गोरान खेथिनि गेजेरजोंबो जोङो गोबां रां आरजि जोंनाहायो थेवबाबो जोंनि सुबुंफोरा ओ माखासे जायगाफोराव थानाय सुबुंफोराल' जोंनिया गोरान खेथिखौ मावनाय जायो जेरै हानि आबाद फोथारखौ नायनानै मा बै जायगानि थासारिखौ नायनानै बेफोरखौ मावनाय जायो आरो। नाथाय जोंनि बर'फोर औ नाथाय जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जोंहा मोनफ्रोम जायगायावनो जेरैखि जाया जों माइ आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरो गासै न'खरानो माने सोरहाबा हा गैयाब्ला आदि होगोन आरो जायहा हा दङ बिथांमोना आदि होगोन बेबायदि आदि लानाय होनाय हुदाखौ बाहायनानै जों आबादखौ मावनाय जायो आरो।
औ नंगौ थारैनो
औ नोंथाङाबो बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन थारैनो जे नोंथाङा दानि बावैसो गोबां माखासे बर'फोरनि आबादनि सोमोन्दै फोरमायलांखाबाय थेवब्लाबो आं बेनि सायावनो एसे बुंगोन जे जोंनि ओनसोलावबो बे एखे आबादखौ फोरनो मावनाय जायो जेरैबायदि दैज्लां बोथोरनि आबाद आरो मेसें बोथोरनि आबाद दैज्लां बोथोरनि आबाद होनना बुङोब्ला गाहायै माइ आबादानो गोग्लै थायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
दा बेजों लोगोसेनो माखासे जोंनि मैगं थाइगंफोरबो दैज्लां आबादाव मावनाय जायो जेरैबायदि खुमब्रा ओमफ्राय मैथा मैथा बांगाल मैथा था गोजा बेफोरबायदि थायोना आरो बिदिनो पथल जिंखा फोरला एबा बहल बैफोरखौबो दैज्लां बोथो बोथोराव मावफानाय जायो आरो आबादखौ आरो जोगोनार मा होनो खुन्दुलि ना मा होनो खुन्द्रि बैफोरबायदि मैगं औ बैफोरबायदि मैगंफोरखौबो दैज्लां बोथोराव दैज्लां बोथोराव माइ आबादजों लोगोसे मावफानाय जायो आरो जेराव बड' सुबुं माहारि हारिफोरा माइ आबादजों लोगोसे बैफोर माखासे मैगं आबादफोरखौ मानो ओंख्रि जानो थाखायबा, माखासे, मा होनो बेफार फालांगि खालामनो थाखायबो बेफोर आबादखौ मावफानाय जायो। जेराव बेफोर आबादनिफ्रायबो गोबां माखासे, फालांगियारि बिथिङाव मुलाम्फा जायो नङा होमबा नोंथां,
नंगौ नंगौ,
औ आरो बुंनो थाङोब्ला जोंनि गासै, जेबो बर' माहारिफोरनि गेजेरावनो बैफोर मैगं थाइगंफोरा फ्राय बोसोरावनो थाबाय थाखायो होननानै बुंनांगोन जे गासैबो बर' माहारिफोरानो आबाद मावनानै थांना थाग्रा नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नंगौ
आ जायनि जाहोनावनो जोंनि बर' माहारिफोरखौ गोबां सुबुंफोरानो बुंसोलायो जे बर' माहारिफोरा नोगोराव थानो मोजां मोना बिसोरो गामियाव थानोसो मोजां मोनो होननानै,
औ औ नंगौ मानो होनबा जोंनि सुबुंफोरा आं नोगोरथिल निफ्राय उल्थायै, गामि ओनसोलावसो थाफैनायखौ जों बांसिन नुनो मोनो आरो नङा ओनबा नोंथां,
औ गुबुन हारि, फोरनि रुजुनायाव जोंनि बर' हारिफोरनि रुजुनायाव नायोब्ला, गोबां खम नुनो मोनो आरो नोगोर ओनसोलाव रायजो जानाय बर' सुबुं माहारिखौ,
औ
आरो मेसें बोथोराव आबाद मावनाय होनना बुं, अब्ला जोंनि ओनसोलाव, दङ बिदिनो गोबां नोंथाङा फोरमायलांखानाय बायदिनो, गोबां आबाद दं जेरै लाय लाफ लाफा, खबि आरोबाव बिलाथि, बिदिनो गोबां आबादफोरखौ मावनाय जायो जाय जाय मेसे, मेसें बोथोराव आबाद जायो। बैफोर आबादफोरखौ मावनानै जोंनि ओनसोलाव, एबा जोंनि बर' माहारिफोरा गोबां माखासे फालांगियारि बिथिङावबो, ओ जौगानो हादों बा, माखासे गाव गावनि नांगौखिनिखौ सुफुंनो हादों होननानै जों बुंनांगोन,
औ नंगौ औ
ओ आथिखालनि बिथिङावथ' नायोब्ला गासैबो, ओ मैगं थाइगंफोरानो गोबां मा होनो, दाम जाबाय एबा, बिनि बेसेनफोरा गोबां बुरजा बुरजा जाबाय नङा होमबा नोंथां,
औ नंगौ गोबां बेसेन जाबाय,
ओ दा बैफोरबायदिनो मेसें बोथोराव आबाद मावनानैबो, माखासे हाथाय बाजारफोराव बैफोर मैगं थाइगंफोरखौ फाननानै गोबां मुलाम्फा जानायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ नंगौ,
जायनि जाहुनाव गोबां बर' न'खरफोरानो, बैफोरनिफ्राय मोननाय रांजों, मानो गावनि न'खरखौ सामलायलांनायखौ जों नुनो मोनदों,
औ
अब्ला नोंथां नोंथांजों, सावरायनाय जाहोना थिखाना होनानै होनाय सम दंमोन बेयो जोबनानै, फैबायमोन नङा होमबा नोंथां,
औ नंगौ नै जोबनानै फैबाय जोंनिया,
नोंथांजों सावरायनानै जोबोद मोजां मोनबाय आसा खालामो राव सावरायनो मोनबावो समफोर मोनोब्ला सावरायबावगोन।
औ औ जागोन दे दे बिदिब्ला दोनथ'नोसै नंङा होमब्ला? ओं दे।